हेल' नोंथां
हेलौ नोंथां ओ नोंथाङा फ्रियैनो दंना
औ नोंथां दं दे
उम दा आङो नोंथांजों बर'फोरनि दोरोङारि ओ जानाय लों नायनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा दसे टाइम होनो हागोन ना
हागोन नोंथां
उम उम ओ बर'फोराथ' गोबां रोखोमनि दोरोङारि ओंख्रि मैगं थाइगं बु थुमनानै जायो बेफोरनि गेजेराव जेनेबा खारदैजों गोदोनिफ्रायनो खारदैजों बांसिन मैगं थाइगंखौ जाबोदों
औ नोंगौ
आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि मस्ला मस्लि बेनि सायाव आरो थाव गासैखौबो होनानै जायो माने नोंथांमोननि गामियाव माबायदि जायो मा रोखोमै जायो नोंसिनि जायगायाव नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा दा
औ नोंथां हागोन ओ दोरोङारि जानाय लोंनाय होनबाथ' नों थाङा मिथिखायो ओ गोदो गोदाय जोंनि आ बै आबौ आजै आजौमोननिफ्रायनो बर'फोरा जेरै माबादि संना जाबोदों जेरै जोंनि संनाय आदबफोर बेफोरबायदिनो जेरै जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जेरै अनलाजों दाउजों सबायजों साम'जों अनला मेवाय बेनिफ्राय नारजि दोलो बेबायदिनो गोबां बेफोर ओंख्रिफोरखौथ' मिथिनो हानाय जाखायो नालाय बेफोरबायदिनो ओ जोंनि जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि ओंख्रिखौ माने ओ जायो आरो जानायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो ओ होननो थाङोबा जेरै अनलाजों दाावजों बेबायदि संनाय आदबखौं आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों
औ
गिबियावनो अनलाजों दाउजों संनो थाखाय ओ अनलाखौहाय माने माइरं खौहाय गिबियावहाय सोमनानै दोननाय जायो सिगां समावथ' माने बिदिनो माइरंखौहाय सोमो
उम हेल' नोंथां हेल' हेल'
बेखौ आं नुनाय जासै आरो थेवब्लाबो नाथाय ओ औ नोंथां खोनादों
हेल'
खोनादों नोंथां खोनादों
आं नै दासो खोनादों औ औ खोनाबायना औ अ दासो खोनादों
अ होमबा आं बुंफिननोसै नोंथां
औ औ
बेफोरबायदिनो ओ आं बुंदोंमोन जे ओ नोंथांनि सिगाङाव सिगां जेरै बर'फोरा माने जेरै माइरंखौ सोमनानै दोननानैसो थबसिफोराव देयोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरनि जों गोदान मुगानि जेरै मिसार ग्रेनडार बायदिफोराव माने बै माइरंखौ देनायखौ नुनो मोननाय जासै आरो थेवब्लाबो जों गामियाव माने बेफोरबायदि बाहायनायनि अनगायैबो माने अन माइरंखौ सोमनानै थबसियाव देनायखौबो नुनो मोननाय जायो बेफोरबायदिनो देनानै लानानैहाय दाउ बे बेदरखौ सारायाव थाव होनानै नांगौ जखानि सामब्राम होनानै जेनेबा एवनानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय जेब्ला सामब्रामा गोजा जायो अब्ला लानानैहाय बेदरखौ होनानै एवनाय जायो मोजाङैहाय बिदिनो हालदै मस्ला बायदि होनानै एवनानैहाय बेहाय माने दै होनानै दोननाय जायो आरो जेब्ला दैयाहाय गोदौगोन ग्लाब ग्लाबनो अब्लाहाय बै देनानै ला खानाय अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि बिदि होनाय जायो आरो जाहाथे ओमफ्रायै अनलाया जाहाथे बिजाब आ बा माने आमथा आमथा जाया बिनि थाखायनो माने खोस्लिजों माने ओरै ओरै एरनाय होबाय थानाय जायो आरो बेफोर बायदिनो जेब्ला मोननोसै जायो अब्ला गोथाव माने मोनामनायनि थाखाय माने जानायाव माने गोथाव मोनसिननायनि थाखाय जेरै जोंनि दोरोङारि मस्लाफोर होनबाथ' मिथिखायो बेफोर बायदिनो दुन्दिया गंगार दुन्दिया बिनि अनगायैबो हाइजें बिलाइ बायदिफोरखौ होयो माने गोथाव जासिनो थाखाय माने ओंख्रिरियाव नुनोमोननासै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंसोरनि गामिनि दोरोङारि ओंख्रि नारजि ओंख्रि संनायनि आदबखौ आंनि सिगाङाव एसे
औ औ हागोन ओ नारजिखौथ' मिथिखायो नोंथाङा माने ओ औ जेनेबा गामियाव जे फाथोनि आबाद मावो फाथो आबाद मावनायनिफ्रायनो नारजि नारजिखौबो बुथुमो बर'फोरा फाथोखौ मोननै रोखोमनि फैयो होननानै जों मिथिखायो गोखा आरो गोदै दं मोननैबो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो बे आबाद मावनायनिफ्रायनो माखासे बिलाइखौ बुथुम खुमो आरो बिलाइखौ बिदिनो खानानै दोनो माने बेखौ मा होनो गोबावै गोबावनि उनाव दोननानै जानो हानाय बायदि थिन्नानै जानाय होनोना थिनानै जानो थाखायबो बेखौ दोनो फोराननानै ओमफ्राय बे फोराननानै दोननायखौनो नारजि होननानै बुङो आरो
औ नंगौ नंगौ
औ फोराननानै दोननायखौनो बर'फोरा माने ओ नारजि जानो थाखाय दैयाव सोमनानै लाग्रोयो दैयाव सोमनानै जेब्ला बेयो रुयो बेखौ रुइनायखौ दैजों गोदौ मा होनो बेखौ माबा रुग्रोनानै लायो आरो
त
दै आरो माबा सदा दाथ' सदा होयो आथिखालाव सदा होनानानै गोदो न'आव बानायनाय खारदैफोर नो खारदैफोरजोंनो संनाय जायोमोन खारदै नङाबा सदाखौ होनानै बेखौ गोदौहोयो ग्लब ग्लबनो ओमफ्राय ओ गोदौहोनानै ओमफ्राय मोजाङै रुहैनानै लायो आरो इदिनो सागंफोरजों एसे सानानै होयो। बेहाय बेदरफोर होयोबा बेदरफोरखौ एवनानै बेनि सायाव होनाय जायो आरो। बिदिनो बेबायदिनो संनाय जायो जोंनिथिं।
ओम।
बेनिफ्रायाय नोंथाङा औ औ मा बुंनो सानो?
ओ नोंथाङा जेनेबा बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायाव माबाफोर सोलायनाय नु दों नामा?
औ। ओ सोलायनाय नुदों होनबाथ' बहुत सोलायनाय नुदों होनजायो। आथिखालाव माने दोरोङारि जानाय लोंनायनि अनगायै बर'फ्रा गुबुननिखौबो लानो हमबाय। ओ ग्लबेलाइजेसन ग्लबेलाइजेसनानो बुंजायो दा। ग्लबेलाइजेसनानो हाबफैबाय ओ बांसिनानो माने गुबुननिबो हाबफैबाय गोदो जेरै जायोमोन बेथ' सोलायखाबाय। गोदो थ' थावबो बाहायोन हालदै बाहायामोन, खालि न'आव सं ख्रि संख्रिनि ओमफ्राय आरो खारदै बेफोरखौनो होना जायोमोन माने गोदोनिखौ नायोब्ला बिराद हेल्टी ओम देहानि थाखाय मोजांमोन आरो मस्ला मस्लियाबो बेबायदि हाथाय बाजारनि बायनाय जायामोन। ओमफ्राय न'आव जा मोनो बेखौनो बुथुमनानै जाजोबोमोन गासै बो दोरोङारिमोन आरो। ओमफ्राय दा बुंनो थाङोब्ला ओम गासिबो बाहेरनिफ्राय जाजोब्बाय, गुबुननिखौ नुनानै माने सोलोंबायबो बुंनांगोन आरो गोरलैसिन जानायनि बादि गुबुननिखौ बांसिन फल' खालामनो हमबाय आरो ओमफ्राय बिनि थाखायनो माने ओ हेल्टी बुंजाला दायो ओ बेफोरनो आरो। नोंथाङा मा बुंनो सानो बेनि सायाव?
ओं आंबो नोंथां बुंनाय बायदिनो बुंनो सानो आथिखालथ' माने गो दान मुगानि जेनेबा गोहोम जेरै हाबफैनाय लोगो लोगो जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायाव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोननाय जादों।
औ औ।
नोंथाङाथ' मिथिखायो गोदो माने सिगां समावहाय जेरै जोंनि आबै आबौ आजै आजौमोनहा गोबां थाव होनानै जायामोन नाथाय आथिखालाव थावनि बाहायनाया गोबां जाबाय ओ माने आबै आबौ आजै आजौमोननि समावथ' खारैफोरजोंनो जायोमोन आरो रुनानै जानायखौ बो नुनो मोनो।
औ।
आथिखालाव बेफोरनि सोलाय माने गोबां थाव मस्ला बायदिफोरखौ होनानै जानायखौ नुनो मोननाय जासै आरो। आंबो बेखौनो बुंनो सानो माने गोदान मुगानि गोहोमाव माने जोंनि माने दोरोङारि जानाय लोंनायाव एसे सोलायनाय फैनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा ओ नों नोंसोरनि माने गामियाव बेफोरबायदि सोलायनाया माबायदि सोलायनाय फैदों?
औ औ हागोन। ओ सोलायनाय होनना बुङोबा जोंनि जायगायाव बेनोखि दायो माने गोदो जेरैबायदि खारदै बाहायनाय जायोमोन थावनि थावनि जायगायाव खारदै बाहायोमोन। बेखौ बिराद खम बिबाङै बाहायो दायो आरो बेनि अनगायैबो गोदो न न'आवनो बानायनानै मस्ला मस्लिफोरखौ बाहायोमोन आरो ओ दंफ फां बिगुरनिफ्राय लानानै जेन'बा मगा दुन्दिया दुन्दिया बेफोरखौ बाहायोमोन ओमफ्राय दा बुंनो थाङोब्ला गासिबो बाहेरनि हाथाय बाज जारनि मस्ला मस्लिखौसो बाहायो होनजायो आरो बेनिफ्राय औ ओ बे ओंख्रि संनायनि ओंख्रि संनायाव नांगौ जानाय आइजें आइलायानो ओ गोदो माने हानि दानाय नङाब्ला आरो बिदिनो हानि हानियानो बुं जायोमोन हानियानो बांसिन बाहायजायोमोन होनजायो। ओमफ्राय दायो नायो ब्ला नुनो मोनो कि हाथाय बाजाराव दा गोदान- गोदान गुबुन-गुबुन जायगानिफ्राय जेरैबायदि गोदान-गोदान लाबोनानै फानफैयो बेफोरखौनो बाहायनाय नु नुनो मोनो।
नंगौ नोंथा' नंगौ
गोबांसिना ओम
औ
ओ आंबो बेखौनो बुंनो सानो ओ जेरै नोंथाङा बुंनाय बे थारैनो नंगौ। जोंनि जेरै दोरोङारि जानाय लोंनायाव बेफोरबायदिनो सोलायनाय फैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेफोरबायदिनो ओ बर'नि दोरोङारि जानाय लोनाय थेवब्लाबो आं बुंनो सानो आरोना जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय-लोंनायफ्राव माने ओ बेफोरबायदि सोलायनाय फैदोंबाबो माने दोरो ङारि जानाय- लोंनायाव माने गोबांद्राय माने सोलायनाय फैयैखौबो नुनो मोननाय जादों आरोने। गोबां माने एसेबां गोबांद्रायबो माने सोलायनाय फैयाखै। दाबो जोंनि गेजेराव जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायफ्रा दाबो दङ। जेरै जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनाय अनलाजों दाउजों, अनलाजों मेवाइ, साम'जों सब बाय, सबायजों दाउजों बेफोरबायदि जानाय-लोंनाया जोंनि गेजेराव दासिमबो दं होननानै आं बुंनो सानो आरो। जेरै खांख्राइजों मैथा, मैथाजों साम', बेबादि जानाय-लोंनाया नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावो? माबाफोर बुंनो सानबावदों नोंथाङा? हेलौ नोंथां हेलौ
ओ ओम औ औ खोना
औ नोंथां दे बुं
अ नोंथां जोंना टाइमाबो जासिगोन दोन थ'नोसै नामा? ओम ओम औ